औ
औ नोंथां
औ खोनादों
ओ हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांङा दा बिजि नामा
ओहो बिजियालाय नंङामोन
अ बिजि नंङाबा नोंथांजों एसे माने टपिक मोनसे लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरो
अ अ सावरायनो हागोन दे
अ बिदिनो जों दा टपिकखौ लानोसै मा होनो जोंनि ओ मा होनगोन बेखौ' बेसेनादारि हारिमुनि सायावनो लानोसै नामा नोंथां
औ औ लाजागोन दे
बेसादारि हारिमु होनोबाथ' जोंहा बहुद दं नंङा होमबा
औ
बिदिनो बेसादारि हारिमु नि गेजेराव औवानि दंफांनि बाहायनाय बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा
औ औ सावरायजागोन दे
जेनेबा जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनायफोराव औवानि मा मा बाहायो
औ
बिदिनो औवानि होनबाथ' जोंना जेनेबा खादौ ओमफ्राय मा होनगोन सागं बेफोरनो जायोना आरो जेंगाय बायदिसिना हेबनाय जेनेबा ओ ओ ओमफ्राय आरो बिदिनो संनाय खावनायाव बे थांबाय ओमफ्राय आरो। बिदिनो जेनेबा जोंनाथ' गोदोनिफ्राय दारहा बायदिसिना बेफोरखौ जेनेबा बै मानसि थैनाय माबा-माबिआव फोराव बाहायनाय जायोमोन मोना बिदिनो आरो दुलि जेनेबा माइ आरि दोननो गुन्दै दोननो दुलिफोरखौ बाहायो नंङा होमबा?
औ।
ओमफ्राय बिदिनो आरो जों दंफांनि होनोब्ला। थ' नांगोल जुंगाल बेफोरखौनो आरो ना
औ।
बेफोर आबाद मावनायाव जाहैलायबायो
औ।
ओमफ्राय मा होनगोन बै ना गुरनाय बायदिफोराव जोङो जेखाइ, खबाइ ओमफ्राय मा होनो सेन बेफोरखौनो बाहायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ। बेफोरखौथ' जोङो जोंनि बर'फ्रा जोंनि जेनेबा दोरोङारि आदबजों जोंनो बानायना लाबोदों जेन'बा जोंनि नांगौओ बुस्थुखौ बर'फ्राथ' बिदिनो गावबागाव सोरजिनानै लाबोखादों नङा होमबा?
औ।
ओ बेसादारि हारिमुवा माने जोंनि गेजेराव बेसेबां इम्परटेन्ट बेखौनो नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो।
औ औ सावरायनो हागोन दे।
ओमफ्राय दा बिदिनो जेनेबा फैसादारि हारिमुवा जोंनि सोरगिदिं मिथिंगायावनो मोननाय जाहैयो जेनेबा मिथिंगानिफ्रायनो जों बुथुमनानै लानाय जायोना।
औ
जेरै दंफां औवा बेफोरथ' जोंनो जोंनि सोरगिदिं थानाय बेफोरावनो मोननाय जायो।
औ।
बर'फ्रा बेबायदिनो माने मिथिंगानि खाथियाव थानानै गावनो नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बिदिनोओ गाव गावनो दाना लाबोदों जेनेबा जिउ खुंनायाव बे मा होनो आबाद-मावनाय आबाद मावनाय ना गुरनाय ना हमनाय बा बिदिनो मा होनो मैहुर खालामनाय बेफोराव। बाहायनाय बुस्थुफोरखौओ जेनेबा बयबो गावबागावो गाव गावनि दोरोङारि आदबबो दोरोङारि आदब होनोबाथ' जोंना माने गोदो गोदाय आजै-आजौ मोनै समनिफ्रायनो जि सोलि जि खान्थिया दासिमबो सोलियो बेफोरखौनो जेनेबा जों दोरोङारि आदब होनो नङा होमबा?
औ।
जों दासिमबो नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदि बाहायनायफोरखौ माने मैहुरखौ एसे खम होनबा होनजायो। खिन्थु ना हमनाय बा आबाद मावनायफोराव बाहायनायो बेसादारि हारिमुवा दासिमबो बाहायजायोना नोंथां।
औ
ओमफ्राय बिदिनो आबाद मावनो थाखायथ' दंफांनि औवानि नांगौ जायो नङा होमबा।
औ
बे नांगोल बानायनायफोरावबो जोंना बहुद गावनि माने दोरोङारि आदब दोरोङारि गियानफोरा हाबनानै दं आरो। माने बेफोरखौ जानला मोनला बेलेग हारिनि सुबुंफोरा माने दाननानै लानो हाया। बेफोरबायदि जों बुंनो हायो आरो माने जोंनि हारियावसो बांसिन बेफोरखौ बाहायनाय जायो नालाय।
औ
ना हमनाय बेफोराबो माने ना हमनायाबो बेलेग हारियावबो ना हमनाय बायदिसिना मैहुर खालामनायफोरा दङ होनबाबो माने आदबफोरा आलदा आलदाखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
दा जोंनि बे ना हमनाय बायदिफोराव माने ओ बे बाहायनाय आगजुफोरखौ माने गाव गावनो बानायनानै लानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरखौ बानायनायाव माने गाव गावनि जि दोरोङारि गियान बेफोरखौ जों मालायनो दिन्थिनानै होनो हायो। न‌ङा होनबा नोंथां।
औ
बेबायदिनो जों माने बेसादारि हारिमुखौ अनेक रोखोमाव जों माने बाहायनायखौ अनेक खामानिनि गेजेराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
ओमफ्राय बिदिनो जोंनिथिंथ' दा बेफोरखौनो बाहायनाय जायो माने बांद्राय गारद्रायबाय बेफोरबायदि नङा आरो दानि जुगाव दाबो माने सोलियो आरो जोंनिथिं बेसादारि हारिमु बाहायनाया।
औ
नोंथांमोननिथिं माबायदि दा?
जोंनिथिं जोंनिथिंबो बेफोरनि बाहायनाया आथिखालावबो दङ फ्राय दङआनो होनजासै। माने एफा एनै गोमालांदोंबा बेफोर बाहायनो हमलिया बेनिफ्राय थ' फ्रायानो बिदिनो दासि बो गामि ओनसोलफोरावथ' बाहायबायानो थायो। ओ औवा आरो दंफांनि आगजु बेफोर बेसादफोरखौनो बाहायबाय थाखायो। जेरै जोंहा हालेवनाय गामियावथ' फ्रायानो दाबो सोरबा सोरबा ओ नांगोलजोंनो हालेवो नांगोलजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनो। ओ बेनिफ्राय आरो बिदिनो दंफांनि सियार बेन्स बेबायदिनो टेबोल बेफोरखौ बानायनानै लानाय बेफोर दङ बेफोरो बेसादफोरा बेनिफ्राय संनाय खावनायावबो बाहायनाय जेरै खादौ बा थबसि बेनिफ्राय संग्राय सानद्रि बेफोर बेफोरो आथिखालावबो बाहायबाय दं आरो माने बेफोरखौ आ बेनिफ्राय बेनिफ्राय दंबावो जोंहा खामफ्लाय जिरायनो थाखाय बेफोरखौ आथिखालावबो बाहायबाय दङ ओमफ्राय आरो गोबां बिदिनो मुवा बेसादफोरखौबो बाहायबायानो दं आरो जोंनियावबो बाहायबाय थानायखौ नुनो मोनदों
जोंनिथिंबो दासिमहालागैबो जे दंफांजों बानायनाय उवाल गाहेन बेफोरखौ खौबो जोंनिथिंबो बाहायनाय दासिमबो नुयो आरो नोंथां गोदो थ' माने बेफोर उवाल गायहेनो जोंनि संसार जानायाव माने गाहाय बिफाव लायोमोन नंङा होमबा
औ
दासिमबो माने जोंनिथिं बेफोरबायदि उवाल दिंखि बेफोरबायदि खौ बाहायनाया माने बिदि मागो दमासि समाव माने बांसिन बाहायनाया दासिमबो दं आरो माने जोब नानै थांङाखै
औ
माने बुंनो थाङोब्ला बेसादारि हारिमुवा जोंनि गेजेराव दासिमबो थांनानै दं होननानै जों माने बुंनो हायो गुबुननोबो खोन्थ थानो हायो बेफोरबायदिनो माने दंफांनि बाहायनाय जोंनि गेजेराव बहुद मोननो मो मोननो हायो जेरै फालें आलना बेफोरबोथ' दानि जुगावबो माने बाहायजाबाय थानाय बेसादारि आरिमु जोंनि माने थांना थानायाव बेसादारि हारिमुवा गोबां बिफाव लायो आरो माने जों सानफ्रामबो सानफ्रामबो जोंनो बे बेसादारि हारिमुखौ बाहायनो गोनां जायो जिउ खुंनायाव नङा होमबा नोंथां
औ
दा बेफोरबायदिनो जेरै दानि जुगाव माने गोबां गिदिर गिदिर न'फोर लुदोंबाबो माने मा होनो दंफांनि दरजा खिरखि बेफोरखौनो बाहायनाय जों नुयै नङा होमबा नोंथां
औ
दानि जुगावथ' जेनेबा ओ न'फोरखौ थिं बिदिनो माबा इथा सिमेन्टजों लुबाबो माने माखासे बिथिङाव माने जोंनो दंफां औवा बेफोरखौ जोंनो नांथारगौ आरोखि
औ
औ माने दासिमबो बहुद इम्पर्टेन्ट नावनो गोग्लैनानै दं जोंनि बे बेसादारि हारिमुवा
औ
गोदोनाथ' माने न'फोरानो जोंना औवा थुरि बेफोरजों मिथिंगायाव मोननाय बेफोरजोंसो जायोमोन ना
औ
दानि जुगाव माने थिं आरि लहा बायदिसिसिना जों न'खौ लुबाबो माने बेफोरबायदि दरजा खोरखि दंफांनिनो बानायनानैनो दासिमबो बाहायबाय थानायखौ जों नुयो आरोना नोंथां।
औ।
बिदिनो आरो आबाद मावनायफ्रावबो जेनेबा ओ ट्रेक्टर बायदिसिनाजों हालेवबाबो मावो आरिबाबो माने माखासे बिथिंङाव जेरै मा होनगोन। माइ रोगानाय बा बायदिसिना एसे एनै खामानिफ्राव जों दंफांनि औवानि फिसा फिसा आगजुफोरखौबाबो ओ दासिमबो बाहायनायखौ नुयो नंङा होनोमोनबा नोंथां।
औ।
बिदिनो माने मा होनगोन। जोंनि जिउआव गोबां बिफां लायो आरो बेसादारि हारिमुवा नोंथां बिदिब्ला जों सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दोनथ' जागोन दे टाइमाबो जोंना समाबो जानानै फैबाय नालाय
औ औ नोंथांनो सावरायनानै माने मोजांबो मोनबाय। बा माने बिदिनो सावरायलायबा माने मोजां मोनो नालायो
औ।
मोनथियिखौ मोनथियो नङा होमबा नोंथां।
औ
बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे।
औ दे।